हेल'
खोनादों
खोनादों ओं
ए दासो खोनादों एसे खोना ए लेथ जायो
हो लेथ जायो।
औ
दङ।
खामदों
नों दङ होनदां ओरैनो।
ए खामानि माववाखै। बेरायनो फैया नामा जों थिं माइ गायखांबा
बेरायनोथ' थांनो हागौमोन। नायनि र' मा जायो।
माय गायखांबा
एसे उनाव
नायनि र' सफैग्रोथोंसै समफ्रा गायखांग्रो
हो उम
गायखांग्रोथोंसै
ओं बे लुयो लुजायोना नै बिदि जाबाय ओरै ओमफ्राय मा मावगोन दालाय
दसे थानानै नै संनोसै खावनोसै
ए ओ मा ओंख्रि जागोन जोंना ओंख्रिया मा बासो जो‌ दावजो संखांबायानो जोंहा मोनखांजोबबायानो।
संखांबायानो जानांसिगौल' खैथा बाजियाव जायो
आदथा आदथायायाव जायो जोंहा
अ।
हो थाबाथ' नोंसोर सङानो खोमा।
संनाया सङो संनायालाय। माबलाबा संहाङो।
उम। ख्रफै फराय फरायनो थायोना जानाय जायाखाय नोंसा ओमफ्राय।
ओमफ्रायो
मा ओंख्रि जागोन होनदों नोंसा?
ओंख्रिखौनो आं नायबावाखैनो मा मा संनाय जागोनथाय। खांख्रिखला खोमा खांख्रिखला आलु।
ए।
आना दोनदों।
ओम।
ओंख्रि दंखोमाहाय।
उम ओंख्रिमोन सानावलाय।
गयफा बांगाल आलु नों।
ऐ। न'आवनो मोननाय न'आवनो मोननायखौ जाखायो नामा नोंस्रा।
उम न'आवनो मोजांहै नै माथो अखा हाबायानो जोंनाव। ओमहो ओमहो।
गिदिर गिदिर हादोना फिसा फिसा। मा जाखो खोनायाखै?
हाबाय यानो माथो जोंनियाव।
गिदिर गिदिर ना फिसा फिसा होनदां।
गिदिर गिदिरानो एसे नै। थांहां फैहां अखायानो दसेनो खमायो दसेनो बारायो होननायसो।
ए उम बिदिनो हाबाय थादोंमोन जोंनियावबो दसेनो बन्द' जायो दसेनो हाफिननाय जाबाय। हाबाय थादोंमोन फ्रि फ्रिनो।
उ
ओंखामखौलाय गेसाव संङो ना अदाबाव संङो? ओंखामखौ गेसा सं ना हरनो
हा। मा होनदोंमोन?
स दा
गेसजों।
ए।
इ्थमा
फैदोंमोन होनदों।
हा।
सोर फैदोंमोन?
मोजां खोनायासै आं।
सोर फैदोंमोन होनदों सोर फैदोंमोन?
सोर संदों?
सोर फैदोंमोन होनदों सोरबा फैदोंमोन होनाखैमोनलाय? सोर
क्लासफ्रेन। क्लासनि लोगोफोर
ए उम मा मा जाहोहरखो? नों गैयामोन?
अखा हायाखै नोंसिनाव?
न मोन जाब ब मा जाखो? खोनायाखै?
हेलौ
माजाखो माथो सिरि?
हेलौ
खोनायाखै नामा?
औ खोनायाखैबो आंङो खोनायाखैमोन‌
ए दा खोनाबाय?
दास
हा खोनायाखै?
खोनायाखैथ' आरो नोंखौलाय दायो खोनादों आंङो औ आं खोनादों।
ए आंबो दसे दसे खोनायाखै जादोंमोन।
ओ
उम
गथ'वालाय?
ओइ माबाबाय लेखा फरायनो लाबाय खालार खला बायनानै हनै गेलेनायखौ द फैजोबबायसो। फेर गना एखल थिख फैजोबबायसो
ए आ ज गिदिरालाय थांख नामाखो।
औ थाङाखै
आजा गेदिरा थांखोना माखो नोंसिना?
थाङाखै दङ दङ बेयावनो फरायो।
हा
थाङाखै दङ बेयाव।
ए ए
ओमफ्राय
बे सोरहा मोसौ लांफैयाखैथाय गाबलाबाय थागासिनो। सोरहाबा मोसौ लांफैथाराखैदां दुब्लियाव।
ए मोनाबायना दाखौ गारोबबाय।
हैाय गाबर लागास
हराव खारन्ट थागोन ना थाया नोंसिनिथिं?
मैया थायाखै मैया बोथोरा गाज्रिमोन ना। दायो दङ ओमफ्राय दा थांगोन ना मागोनथाय।
ए रावनिबो खबर गैथ'वा।
ओहो
द
ओमफाय मा जालायखो खोनायासो नामा
बिबौआ मा फानदों बिबौआ मा फामदो नोंसिना बिबौ आ
दङ ओरैनो उन्दुलाबायायनानै थाबाय थायो
ओ
उन्दुनाय सिखारनाय जिरायनानै दङ दंजोबो गासैबो जिरायदों जिरायनानै दं
ए खामसालियाव
ओं
आं न आव थाया
जा दावराव जाखायोनै जोंनि आ
ह ह
मा जाखो
जेबो जायाखै खोनादों आङो खोनागासिनो दावराव खोनादोंङ
ए
दिनैथ' स्कुल गैया खम सानसे गेलेबाय बेयो आमो खाया
उम माबाबा बन्द' होबाथाय माबाखा गोसो बायदि माबायाव थांनो दखानाव थांनो खननै थांबाय दिनै सानसेयावनो
तिन दखानाव
खाथियाव नङा खाथिनि गैयाबाबो गोजानाव थाङो। गोजान गोजानाव थांदों दहाय आंजों खनसे थां थांफाबाय आरो दानि मोनाबिलियाव खनसे थांबावबाय दोनथ'नांसिगोन ओं
दे दोनथ'नोसै होमबा